औ नोंथाङा दा फ्रि ना? हेल'
हेल'
खोनाबाय
औ खोनाबाय।
आरो नोंथाङा फ्रि ना?
औ दंथ'यो
रायज्लाय जागोन ना होमबा
उम रायज्लायजागोन
उम मा खालामदों दा
रायलायनायानोथ' ओंसा सेल्फ हेल्प ग्रुप दंना गैया?
जोंनाथ' गैया नोंसिना दं आरो
दङ जोंना सेल हेल्प ग्रुप दङ। आरो बैसागु ग्रुप दङ। आरो महिला ग्रुप दङ दङ आरो जों।
मा मा खालामो फालाय दे।
सेल्फ हेल्प ग्रुपाव। जोङो बोथोराव आलु गायो। जुखाम खुबैयो। ओमफ्राय फानो आरो जोङो ज' ज' आलुखौबो सुखामखौबो
औ औ बेसे बेसे खालाम जाखो।
बोथोराव माबानायथ' त्रिस थाखा केजिनि फानो आरो जुखामखौ। थसेयाव दस थाखानि फानोमोन जोङो।
ए
लकेल मेडिसिन गैयै होननानै बयबो बायोमोन
बहा फानोमोन बाजाराव ना
बाजाराव लां बाजाराव लांलाय नाङामोन जोङो।
जों फनाय लोगो लोगो गामिनि मानसिफ्रानो लकेल मेडिसिन गैयै होननानै। लांफैजोबनाय जायोमोन आरो।
ए ए।
ज' ज' नालाय मावनायावबो इजि जायो।
औ औ
प्रथमाव जोङो ट्रेक्टर होग्रोबाय हा जों हाग्राखौ जोंनो मावनाय जायो आरो। सनस्रांनानै लाग्रोबाय जोङो साफा खालामनानै लाबाय बेनिफ्राय ट्रेक्टर होबाय आरो जों ट्रेक्टर होनानै गोबोर हासार बायनानै एसे सारलानानै होयो आरो जोङो
आ
उम
बे माबाखौ अफाय लायनाय जायो जेनेबा आलु आलु बे ओमफ्राय बेफोरखौ
बे जोङो सासे मालिकनिखौ आदि बादि लानानै मावनाय जायोमोन बिस्रानोबो आलुखौ हरनो सै‌ माने समान समान खालामामोन आरो हायाबो ओरैनो थानाय जायोमोन नालाय
उम उम
एसे एसे हरबानो जायोमोन। ओमफ्राय जुखाम आलु बुरखांनाय लोगो लोगो जोङो जुखाम गायो जुखामजों आलुआवनो जों जोगोनार फिसा बेगरबो होफानाय जायोमोन। जोगोनारखौ फिथाइखौथ' मोनजाखाया मुलि बा ओंखायनो जोङो बिजौखौनो फानोमोन।
औ
जु ओ जुखामखौबो आलु बुरखांनाय लोगो लोगोनो गायनाय जायोमोन जोङो।
एक बिगासो जागौमोनखो जायो। मालि मालिका मावा नालाय ओंखायनो जों मावनाय जायो आरो। बोथोराव बे आलुजों जुखामजोंखौ गायनाय जायो जोङो ओमफ्राय जोगोनार
मासि बुरजाबालाय जायगाया मा माबाया मासि बुरजा ओंखारो?
आलुआ बिदिनो बुरजायैनो ओंखारोमोन। फानै फानै फाननानै जोङो माखासेखौ गावबा गावबो राननानै जानाय जायोमोन नालाय आरो जुखामफोरखौबो बिदिनो खालामो जोङो लकेल जोंनो गायबाय जोंबो एसे जागोन होननानै
माबायाबो गायनाय जायो मोननैखौबो ज गायो नामा?
मोननैखौबो ज गाया। आलुखौ गायग्रोबाय आलुखौ गायनानै बुरखां आलुखौ बुरखांबासो बे जुखामखौ लारि लारि गायनाय जायो आरो जोङो
बोथोराव बे बेनिया
जुखामजों
ओम जुखामजों आलुजों
जुखामजों आलुजों गायजाब जाया मानो होमबा जुखामा गोजौ गोजौ जायोना गोजौ गोजौ जायोना आरो जाया बिदि आलुजों बिदि ज गायजाया बुरखांनानैसो गायनांगौ जायो
ए
हेल'
ओहो जों दैलांआव मावा आरो गरमनि दारै खालि बे आलु सि जेनावल' गोजां बोथोर समावल' आलु गायनाय टाइमावल' जों बे आबादखौ मावो
माबाया ओंखामा सोबफ्रामबो माबा बोथोराव जायो नामा
जायो बेखौ खायसे खायसे दैलाआवबो खुयो
ए
दैलांआवबो मोनो
औ औ
जोङो गरमनि दारै जों बेबायदि माबाया जों खालि बे गोजां बोथोरावल' मावनाय जायो आरो नि आलु बुरखांबानो आलु बुरबाय नालाय हाग्राया गैया जायो नालाय बाहाय इजि जायो आरो जुखामखौ गायनायाव ओमफ्राय गायखांनानै जेब्ला गोजौ गोजौ जायो होनबा हाग्राफ्रा हाग्राफोर रज'दोंबा बेखौ फुनानैल' होनांगौ एफा एनै
ए
होमबानो गोरलैयै जाबाय आरो जुखामनि थाखाय
रों लायोबालाय नोंथांमोनालाय
जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दसजन दङ जों बिदिजोंनो एफा एफा खामायनाय जायो आरो एसेब्लाबो जोंनि थाखाय सलियो बे सुदबो हरनाय जायो जोंनि
ए ए
मानथलि सल्ल' थारिख डेटयाव जोङो मिटिं लानाय जायो।
ओम ओम बिसिबां हर बिसिबां सुथ हरनाय जायो नोंथमोनहा सुथयाव बेसेबांलायो नोंथां
ओम फाइभ पारसेन्टाव हरनाय जायो आरो जोङो बेखौनो बैसागु समफ्रावथ' जोंहा थाखा फैसा नांगौ जायोना माखासे बै गोदान बोसोरनि थाखाय बैसागु समाव गोदान गानै जोमै रंजानाय जायो नालाय जोङो बेवहाय न' फ्राव थाखा फैसा होजोबनो हायाना जायबा जाय बेनि थाखाय जों एफा एफा राननानै बेजोंनो गाव गावनो गाननाय जोमनाय बा सोरनोबा हरनांगौखौ सोरनाबा बायनानै हरनो गोसोबा हरनांगौखौ बेजोंनो मा बाहायनाय जायो आरो गामियावथ' जोंना बैसागु ज' ज' रंजायो मोसायो बेहाय एफा एनै हरनांगौ जायो नालाय जोङो ओंखायनो बैसागुनि सिगां ग्रुपनि बे फैसाखौ जों बे दाहार होनायखौ एफा एफा रानो आरो बोसोरै बिदि खालामनाय जायो आरो जों
औ
न'खराव एफा एनै हेल्प मोनो बेजों
औ
नोंथांमोनहालाय
जोंनाथ' बिदिनो दाथ' फाइभ पारसेन्टआवथ' सुटखौ मोननो नागिरा बांसिनानो टेन पारसेन्ट जाजोबो
ओम अ आजिखालि टेन पारसेन्ट होजोबो आरो दा जोंना ओम जोंना साननाया ओरैबायदि साननानै जों हरनाय जायो माने गैयै मानसियासो दाहारखौ लायो नालाय
ओम ओम
नोङो टेन पारसेन्ट लायोब्ला होख'नो हानाय नङाना बुरजा जागोन बेसोरखौ जाख्रेबनानै होनाय जागोन होननानै जोङो टेन पारसेन्ट लानाय जाया आरो
ए
गैयैयासो बेफोर दाहारखौ लानाय जायो नालाय औ दंजानाय मानसिफ्राथ' लायाना जों गैयै मानसिफ्रासो थेखा जायोबा लानाय जायो
औ
बेनि थाखाय जोङो एसे सानै हयै फाइभ पारसेन्टखौ लानाय जादों आरो
नोंथां
जाथ'वाखै
ओंख्र्रि संखो
उ दालि बहल सयाबिनजों आलुजों निरामिस दोनबाथाय आरो माथो मोननो
माबा दालि जला थ थाखाय सानफ्रामोन होनै ओमफ्राय माबा आ मानालाय जोगोनार बिजौ जोगोनार बिजौ ओमफ्राय म जोगोना ओमफ्राय सबबाय बिनाव भाजा
अ जोगोनार बिजौआ बिदि गरम बोथोराव जानो लुुबैयोना थान्दा गोथां मैगं थाइगंखौ जानो लुुबैयो
औ दे होमबालाय नोंथां समाबो जाबायानो नै दोननो सै होमबा
दे होमबालाय दोनथ'दिनि दे।
औ औ।
औ।
औ।